नोंथां
नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां औ औ नोंथां खोनादों आंनि माथौखौ खोनादों ना नोंथां औ औ मोजांना नोंथां? ओ नोंथांनि कल हरनायनि औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
आं नोंथांखौ दा गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि गायनाय फुनायनि बाग थांदों इसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दा जेरै जो नोंथांनिसे फोरमायदों दैज्लां बोथोरनि गायनाय ब्ला जोङो जेरै माइ आबाद ओम माइ आबाद लेस्रा ओम भाट केरला खुमब्रा लाव फल्लौ बायदिसिनाखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो ना नोंथां जों जेरै गुबै आबाद गुबै आबाद जों माइखौ होनोब्ला जेरै जोङो माइ गायनोब्ला जों गिबियावनो जों माइखौ सोमना दोननांगौ जों माइथ्लि माइखौ सोमना दोननानै जोङो बे खौ फेंखा हरहोनांगोन जाहाथे बियो जों बेखौ गायनायाव थाबैनो रज'यो जायनि थाखाय जोङो जाय जेराव जोङो ओम खोथियाखौ जों फोगोन बेयाव जों हाखौ मोजाङै फोमोनना लानो जों मै होनानै मोजाङै जोङो बेखौ जागाखौ जोङो जेबो हाग्रा गैयाजासे जों बेखौ मोजाङै लाखिनानै बेयाव जोङो जेराव जोङो माइखौ फें माइखौ फेंखा अर होना दोनदोंमोन बेयाव जोङो बेयाव फेंखा हरनायखौ जों बेयाव गार नों सारनानै होनांगोन जों खेरखा नङाब्ला बायदिसिना लाग्रायाव लानानै जाहाथे जाहाथे बयब बयथिंबो जागायावबो बेयो फेंखा हरनाय माइ गादाया बेथिंबो नांनानै बेथिंबो नांनानै थाबैनो रज'यो बेनि उनाव जोङो फिसा फिसा रज'नायनि उनाव जोङो जोथोन लानांगोन जेरैखि दाउ बायदिसिना मोसौ बोरमा बायदिसिनाखौ जोङो जोथोनै लानांगोन। जाहाथे बिसोरो बे खोन दोननाय फोना दोननाय माइखौ माइ एबा खोथियाखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखायनो जों बेखौ देरनायाव गोदोर जानायाव लागै जोङो बेखौ जोथोन लानांगोन। अब्लासो जोंना खैथियानि खैथिया मोजाङै रज'गोन रज'नानै जों बेखौ गायनानै गायनो हागोन। बे बेनि उनाव जोङो खैथिया देरखांनायनि उनाव जोङो जों गावब गावनि दुब्लि फोथारखौ जोङो ट्रेक्टर नङाब्ला बायदिसिना एवग्राजों जेरै मोसौ ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बायदिजों एवनानै जोङो बेखौ थाम गिबियावनो जोडो हाग्रा थानायफोरखौ जों खारायग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जों खामार होनानै उनाव जोङो फोमोननानै जोङो जाहाथे बेयाव दै थायो बेनिखाय बेनिखायनो जोङो आलिखौ मोजाङै दाननानै आलिखौ आलिखौ खोनानै बेनि उनाव बेयाव जोङो सोरबा सोरबा हासार सारो सोरबा हासार सारालासिनो जोङो गामिनि नङाब्ला जोङो ओ सााबा सानै आइजो नङाब्ला न'खरनिनो आइजोफोरखौ लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। हेल' नोंथां खोनादों ना औ बेनि उनाव माइ गाय माइ गायनो थाखाय जोङो आइजो सोरबा सोरबा सेंग्रा बायदि लानानै जोङो दुब्लि बोथोराव माइ गायनाय जायो माइ गायनो थाखाय जोङो हाजिरा नङाब्ला बदल बदलबो जोङो गायनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। बेनि उनावबो माइ गायखांनायनि उनाव जोङो माइआ जेब्ला साननै सानथाम जायो अब्ला जोङो हासार सोरबा सोरबा रासायनारि सोरबा गोबोर हासार होनायखौ नुनो मोनो। नोंथां बेनि उनाव जेब्ला माइआ गोथां गोथां जायो अब्लाबो जोङो हासारखौ होबावो बेनि उनाव जोंना माइ माइ रज'योब्ला माइ फिथाइआ जेब्ला थायो बिबार बारनानै थायो अब्ला जोङो जोंना मोनसे बर' हारियाव जोंना मोनसे फुजा जायो बेफोरनो जों काति गासा होनो। काति गासाखौ जोङो मानो होनोब्ला जोङो जाहाथे जों जोबोर खस्थ'जों गायनाय गायनायखौ जोङो मोजां फिथाइ मोननो थाखाय जोङो दुब्लि माइ माइ दुब्लि बोथोर जला खर होनानै जोङो बेखौ माइनावखौ जोङो बरायनानै इसिं न'आव लाबोनाय जायो नों नोंथां बेनि उनाव जोंना माइआ मोनब्ला जोङो जोंनि बे दुब्लि फोथारखौ जोङो सना गाबनि नुयो। बेनि बेनि उनाव जोङो माइया जेब्ला मोनो अब्ला जोङो गु जों मेचिनजोंबो हायो नङाब्ला जोङो गामिनि हाजिरा खामला लेंंनानैबो जोङो माइखौ हानाय जायो बेनि उनाव जोङो माइ हांनानै माइखौ जोङो। आ आखाइ माइखौ जोङो ओम मुथि खानानै जोङो सरनानै बेनि उनाव जोङो मेचिन नङाब्ला जोङो मे मोसौ नङाब्ला हन्द ट्रेक्टरजोंबो जों नानानै न'आव लाबोयो सोरबा सोरबाबा न'आव लाबोनानै नायो सोरबाबा बे दुब्लिथिलियावनो नानानै उम जिगाबखौ न'आव लाबोनायखौ नुयोद्रो नोंथां। नोंथाङा एसे मेसें बोथोरनि मावनाय आबादनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन ओ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोरनि गाहाय आबाद होनना बुङोब्ला जोंनियाव माइ आबादखौनो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ माइ आबादखौनो जोंनियावहाय गाहाय आबाद हिसाब बै मावनाय जायो लोगोआव ओ फाथो आबादखौ मावनाय नुनो मोनो ओ माइ आबादनि सोमोन्दै आं नोंथांनो मोननैसो बिदिन्थि होनि ओ नोंथांमोननियाव जे ओरैबायदि माइ आबादथ' मावो जोंनियावबो बेबायदि रोखोमैनो मावनाय खौ नुनो मोनो दा ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो होमब्ला जोंहा ओ मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय जोंहा माइ फुनो खोथिया फुनो थाखाय माइज्लि माइ दोननाय जायो जायखौ रग' बासिना दोननाय जायो जेराव मोनफ्रोमबो माइसालि माइ ओ मिक्स जायालासे बा लगाय मोनदिर जायालासे जोंहा बासि ना दोननाय जायो ओ बिनि उनाव जोंहा गायनाय फुनाय बोथोरा सफैयोब्ला जोंहा ओ मोनसे थि जायगा नायनानै हाग्रा बंग्राखौ फोसाबनानै माइ खोथिया फोनो थाखाय हालौना लाग्रोयो बेनि उनाव हालौनानै जोंहा जायनाखि माइज्लि माइ ओ माइज्लि माइखौ फोनाय जायो। ओ फोनायनि उनाव जोंहा जों आंनि जोंनि जायनाखि गायग्रा दुब्लि बा फोथार बेखौ जोङो सेथि खेफालु खना लायो जाय हाल एवनायखौ जोंनियाव खारायनाय होनना बुङो। बेनि उनाव जोंहा खोथिया या देर खोथिया माइया देरफुबाय थानाय समावनो नैथि खेब खौ हालौना लायो जायखौ जोंनाव सामार होनाय होनना बुंनाय जायो ओ सामार हो खांनायनि उनाव जोंनियावहाय जायनाखि दुब्लि जायो जेरावनाखि जोंहा माइ गायगोन बे दुब्लिनि आ लिखौ जोंहा ओ दाननानै लाग्रोयो बिनि उनाव आलिआवहाय ओ जायनाखि दुब्लियाव जोङो ओ थिग थाग दै थानो थाखाय बा फिदै दै लाखिनो थाखाय जोंहा ओ दिदोमै दै लाखिनो थाखाय जोंहा बेयावहाय आलिखौ मोजाङै गोरा खोना ला नाय जायो बेनि उनाव जोंहा खोथियाया गाय जानायनि जख' देरोब्ला जोंहा ओ दुब्लिखौ थामथि खेब हालौनानै ओ खोथिया खौहाय फुनाय जायो ओ खोथिया फुनायनि जायनाखि खोथियाखौहाय जोंहा ओ दा ओ मुथासे खोथियाखौ जोंनियाव आखासे होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय आठ आखाजों जोंनियाव दांग्रिसे होनना बुंनाय जायो दा खोथियाखौ जोंहा लांनानै दुब्लि फोथाराव हाल एवनायाव लांनानै जोंहा गायनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जोंहा नांगौ बाय दि दै जगायना होनाय नांगौ बायदि माखासे ओ रास सायनारिक दाथ' नोंथां रासायनारि हासारखौनो बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो। नानै बेनिखायनो माखासे रासायनारि हासारखौ नांगौ बायदि सारना होनायखौ नुनो मोनो। बेनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि ओ नै खो नै मास अ से खावसे मास नि उनावहाय जोंहा खाथि गासा फैनायावहाय जोंहा नोंथांमोननियाव जेरैबायदि खाथि गासा ओ जोंनि मायनावखौहाय बरायनायखौनो होनना बुङो जोंनियाव जोंनि मायनावखौ ओ बर रायनाय बा जोंनि गोदान माइ जायनाखि बिबार बा बिदां बि थराया जोंहा मोजाङै मोजां फि माइ फिथाइ लानायनि थाखाय जोंहा दुब्लिबारियाव खाथि गासा सावनाय जायो दा। कार्तिक आसाखौहाय माबोरै सावनाय जायो होनना बुङोब्ला जों नोंथां जोंनिया जायनाखि जोंहा थाइ गिरनि बिफां थाइगिर बिफांनि फिथाइखौ जों। ओ जोब थायगिर फिथाइनि जोंहा बिखबखौ जोंहा हाख'नानै थाव गोथां होनानै खुन्दुं आवा होनानै जोंहा दुब्लि बारियावहाय जायनाखि सि दानायनि आखंगन जोंनियाव आखंगन होनना बुङो जायो आखंगनखौ जोंहा मोनथाम होखानानै ओ गेजेराव दोननानै थाव गोथां होनानै। खुन्दुं आवा होनानै जोंहा दुब्लि बारियाव द' रिंगा बा। बा रिंगायाव जोंहा सावैयो। जायनाखि जोंनि बर'नि ओनसोलफोरनि दुब्लि बारिखौ जोंहा जोंख्लबनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनाव जोंहा। थिग आसनि दिनाव जोंहा न'नि न'मा न'आवबो जोंहा आलारि बाथिखौ सावनाय नुनो मोनो। बिनि उनाव जोंहा औ औ जोंनि ओनसोलावहाय औ। जायनाखि मोसौनि गलि मोसौनि गलि खाथियाव जोंहा जायनाखि मुदुफुलनि बिफां मुदुफुल बिफां। बिफांखौ मुदुंफुल बिफांनि फिथाइखौ जोंहा खावसेयै हाख'नानै जोंहा थाव गोथां दोननो। फिसायै हाख'ना गारनानै जोंहा बेयाव थाव गोथां होना सेम खुन्दुं आवाखौनो होनानै। जोंहा मोसौ गलियावहाय सावनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथा नोंगौ।
बिनि उनाव जोंहा जेब्लानाखि माइनि हानाय बोथोरा सफैयो अब्ला जोंहा। माइखौहाय गोदो गोदाय जेरैबायदि हायोमोन बेबायदि हानायखौ जोंहा जोंनियाव नुनो मोननाय जालिया नों। जायनाखि बिगियाननि आदब खायदा। जों जोंनियाव ट्रेक्टर जोंनो हानाय ट्रेक्टर जोंनो मारा होनायखौ जोंनियाव नुनो मोननोसै। नोंथां दा गायनाय फुनायावबो बिदिनो नोंथां जोंनियाव। हाय बिगियाननि माखासे आदब खायदाजों जोंनियाव। ट्रेक्टरजोंनो हाललौनाय ट्रेक्टरजोंनो गायनायखौ जोंनियावहाय माखासे टे टेकन'ल'जि खौहाय नुनो मोननाय जायो नोंथां गोदो गोदायनि बायदि रंजा बाजा। जा जोंनियाव माइ गायनायखौहाय नुनो मोननाय जालिया नोंथां आदसा नोंथां। जोंहा समाबो जाबाय नै माब्लाबा रायलायफिनसै। नोसै नामा नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।